अ खोनादो ना?
अ खोनाबाय।
अ अ ओरैनो दङ जिरायनानै। ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं नोंलाय आगै? औ जाखांबाय
अ आंबो नै दानिसो जाखांबाय।
अ मा ओंख्रि जाखो?
माबा सबायाइजों ओमफ्राय खान्थाल बेगर संदोंमोन।
ए नों संनाय नामा ना सोरबा संनाय?
बेखौनो जानायसै ओइ आंनि लोगोआ संदों।
अ नों संनो रोङा नामा?
संनो रोंगो थेवबो फुंआव सिखारनाय थाब जायासे आंनिया
अ सबायजों खान्थाल बेगरखौ माबायदि सं अ सबायजों खान्थाल बेगरखो आं जाफ फेराखै सबायजों दाउफोरखौ जा फेरबाय आरो सबायजों दाउ अमा अ खबरा मोजाङैनो दंबा?
मोजां मोजां बर्थमान मोजांथ' नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय?
जोंहा जोगोनारमोन जोगोनारजो आलु। ओमफ्राय अमा बेदर एवनाय।
ए दिनै मंगलबार ना जों ना बेदर जाया आङो।
अ नोंसिना जायाना।
ओहौ
जोंहा इदि अ जोंहा बिदि बाराय गैया माबलाबा जाया आरो दि माने थि खाखानाय बाराय गैया आ
आदसा अ ओम सप्तासेयाव खानसे गेब्स जायो आरो' जेनेबा
औ औ।
नङाब्लाथ सानफ्रोमबो जाफ्रामनायानो
अ जाबाय थानाय जायो नालाय अ। बिदि बाराय लाबा मोजां जायो आरो ना।
औ औ औ।
थाखाबाथाय मोनो। नङाबा आरो जाबाय थानाय जायोना जानला मोनला अ। मोजाङानो।
दा ओ ओ बोथोरफोरा मारै गरम नंगौना नङा?
बोथोराथ जोबोद गरम।
ए।
गरमथार सान्दुंबो दुंगासिनो ना।
उम। जोंनिखिबो जाया दानिसो माबा खोमसि जादोंमोन बोथोरा ओमफ्राय दसेनो सान्दुं होलायबाय।
अ जोमै जादोंमोन नामा?
औ जोमै खोमसि जादोंमोन। दा आरो सान्दुं ओंखार लायबाय।
उम अखा हाबालाय एसे मोजां मोजां थान्दा जायो आरो ना।
अखा हाबा थान्दा मोनो,
औ।
बांद्राय अखाया हाबाबो आरो बरबो थांनो हायाना।
अ खामानि मावनो हाया जायो आरो उम खामानि
गेजेर गेजेर अखा हाबाय थानांगौ आरो।
अ जोंआ आरो गामिनि मानसिफोरा आरो खामानि मावनानै जाग्राखा नालाय।
उम।
थाबा खामानि मोना जायो आरो। बांद्राय दै जाबाबो दुब्लियावबो खामानि मावनो हाया जायो।
उम जोबोद प्रब्लेम जायो। थावनाय थानाय फोरा
बांद्राय सान्दुं दुंबाबो प्रब्लेम ना?
उम।
बांद्राय अखा ब्लाबो प्रब्लेम
औ अखा हाब्लाबो प्रब्लेम।
औ
ओमफ्राय माबा नोंसोरनिखि माइ गायबायना?
जोंनिथिं बिदिनो दै जानाय जानायफोरा गायदो दंग गोनां हाफोरा जेनेबा दंग जो दै लाबोनानै गायदो ओमफफ्राय बोरिफोरा गायनो हाथवाखै। दा अखा गैयाना अ ओमफाय जायनिया दंग'जो सुबिदा दङ बिसोरो दंग'जों सोनानै गायबाय आरो
आतसा
ओमफाय दा जोंहा गायनो हाथ'वाखै माने दैया जोंआनिया बोरिसोनोना हाया
ओम
खोथि याबो माबाथ'वाखै जाथ'वाखै गायनो सम जाथ'वाखै फोबाय फोनाया फोनानै दोनदो एसे ओमफ्राय माने गायनो सम जाथ'खै आरो देरथ'वाखै खोथियाया दान मोनसेफोर नि उनावसो गायजायोना
होम
आंबो दुब्लियाव थांथारनाय जायाखै र'
अ
ओम दा दादैयासो मावोना
अ औ
ओम
नों थाङाआ नामा होमबा दुबलियाव?
आंनिया थांनाय जायानो दैे बारा
अ
बायोलै थांनो
रोंआ होमबा ना
हाल एवनो रोङा दानिया आरो
दाना आरो मोसौजोंबो हालेवखालाना अ नांगोलसो हालेवखाला अ औ दाना ट्रेक्टरजोंसो हालेजोबखायो नालाय
औ
आलिफोरखो खोनो गोनां जायो आरोना
औ
अ ट्रेक्टरजों हालेवा आरो आलिखो सेफायजोबनाय जायोना
आलिलाय खोनो रोंङोना रोङा
आलिखौ खोनो रोंङो र' रोंनाया थेवबो बायोलै थांनो
औ सान्दुं गोसाबा
दुं गोसानो सिगांनिफ्रायनो मावखायासैना
अ औ औ उन्दै मा मावदावबासो मावनो हायोना खामानिखौबो ओम ओम
ओरैनो गेजेर गेजेर थाङो आर' फोथाराव।
दाना आरो ओ माबाना न'आव बांद्राय गायनाय जाखालाना। अ' अ' सारि अ' आरो न'आव बांद्राय माइ गायनाय जाखालाना दाना।
ओहो जाया जाया जाया।
ओ बेलेगनि हाजिरा खामला लानानै एसे मावनाय जायोना अ थिखा फु होनानै मावनाय जायो आरो दि न'आव न'नि जमा गाय सिगांनि दिनावसो माने फाला बदल गायलायनाय जायोमोन माइखौबो ज'मा ज'मा
दानियाथ' उम
जायाबो ज' ज' नोंसानाव गाबोन जोंहानाव दिनै फाला फाला हाेलिवोमोन आरो।
औ
माइ गायनायफोराबो एदिनोमोन सिगां
दानियाथ' बिदि जालानो।
दाना सोब माने थिखा होखाजोबो ना।
उम
दाना एदि जमा जमा मानसिफोर समबो गैलाना।
सम गैला।
अ बेखायनो माने थाब फोजोबनो थाखाय सिगां आरो गोबाव बोथोर दाबो मोजां होयोमोन ना। ओ अखाफोराबो टाइम मथे टाइम दाना आरो बोथोराबो सोलायलांबाय। ओंखायनो माने ओ माने थब थाब खालामनो थाखाय खामानिखो माबायो आरो। मानसिफोर बायदि बुरजा बुरजा लानानै गायो।
उम खामला हाजिरा मेरला फैसा थाङो माइ गायनायाव
औ थाङोथ'
औ
ओंखायनो मानसिफोरा दाना आबाद मावनोबो गारजुब बायना?
ओम हाफा खानै गारहोलांबायानो
अ गार माने खस्थखौ सहायनो हाला ना मानसिफोरा खस्थ खालामनो बाग्रा जाबाय
ज
दानि मानसिफोरा गोदोसो खस्थखौ जेबो मोनामोन आरो
जेबो मोनामोन मोजांसो मोनोमोन मावनो मोनबा
जमा जमा मावनो ना अ
ओम
नोंस्रा बुरजा गायोबा आबादफोरफोरखौ
आबादा ओरै बारा बुरजा गायसोआ
अ
बारा साब्र गैया नालाय
औ औ
उम। नोंसा गायो बुजा।
जोंहाथ नआव माइ गाया बिदि मालायनो गायनो होजोबो आरो हाखो।
अ आदि
औ आदि होयो। बे आदिखोनो जमा राननानै। जि मोनबोयो बेखो लाबोयो आरो।
उम बाखि बोथोरनि फिथाइ जाबायानो जायाखाय आब'आ।
बोथोरनि फिथाइखोथ थाइजौ जाबाय दं। ओमफाय बेलेगखो जा
अ थाइजौआ जाग्रोबायना।
अ थाइजौआ जाग्रोबायना।
आंबो जाबाय आदै साननैसोआ।
थाइजौखो।
थाइजौखौ।
अ खान्थालफोर जाथ'खय।
खान्थाला जाथ'वाखैनो।
अ देरथवाखैना।
देरथवाखै। आरो नांबावगोन बवा। गोबाव सम नांबावगोन गोबाव सम नांबावगोन जाथवाखै।
थ'वाखैना?
ओंखारथ'वाखै‌ उमहो
थाइजौआ आरो गोरलैनिफायनो जाजायो जोबलाय लांसिगोनसो न' थाइजौआ।
जानो थाइजौखौ औ
अ। थ' जोबलायसैयानोसै थाइजौफोरा धा मोननानै उम उम।
बाखि मोजांबा आंनिया खबरफोरा?
औ मोजाङैनो दं नोंङालाय?
आंनियाबो मोजाङैनो दोंथ'यो न'खराव माबायदि?
न'खराव मोजाङैनो दं मोजाङैनो दं नोंनियालाय?
जानियाबो मोजाङैनो दोङो दे। बर'बो बेरायनो था हखै नामा?
अ दाथ' बेरायनो थांथ'वाखै। एसे बोथोरफोरा थान्दा जाबासो
सा ए गमबोना आरो
अ इनथ'। गरमखाय बेरायनो थांथ'वाखै एसे थान्दा जाबा थांसै। खामानिफोरा इसे जोबस्रांबा न'फोराव अ दे दे उनाव रायलायसिगोन ना दे। अ दे ओ।
दे दे।